औ नोंथाङा खोनादों ना खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां दङ।
औ नोंथांजों आं ओ बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन। ओ बैसागुनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला सावरायनो हा हागोन ना
अ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो जोबोद मोजां बैसागुनि सावरायनो। सावरायोब्लाथाय।
ओ नोंथांमोननाव बैसागुखौ माबायदि ओ खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ जोंनियाव बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बैसागु फोरबोआ मोनसे जोबोद ओ रंजानाय रंजानायनि मोनसे दोहौ बैसागु होनना बुङोब्लाथाय।
औ बर'फोरनि देरसिन फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो।
बो ओं फालिनाय बैसागुआनो। बर'नि देरसिन फोरबो बेखौ जों बयबो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो बिराद मोजाङैनो रंजायो आरो बैसागुखौ। जेब्ला जों बैसागु सम सफैगोन ना अब्ला जोंहा ओ मोसौ बैसागु थायो मानसि बिनो बैसागु थायो फार्स्टआव जोङो बैसागुनि ओ बैसागुनि सानसे सिगाङाव जोङो सानसे सिगांखो से खालारनि सानसे सिगां अ बेखौ जोङो मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो आरो बिनि नेक्स्टआव जोङो ओ ओ न'खरनि बैसागुनि से खालार खालि न'खरनि ओ गेदेरा उन्दै उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय ओमफ्राय गोदोरा उन खो मान होनाय ओ बोर सास्रिनाय बेफोरबायदि नेम खालामनाय जायो आरो। बेनिफ्राय सोरहाबा ओ बाथौ बाद बर'नि दोरोङारि बाथौ ओ बेखो ओ बाथौनि बेरा दङ फुजा होयो मोजां मोजाङै बोर लायो गसाइनिफ्राय बिदिनो ओ ओ बिनि उनाव जोङो मा नेक्स दे खालि जोङो नेक्स सानाव ओ दुइ तारिख बैसागुनि नै खालार खालि जोङो गाजा गोमजायै मोसानो ओंखारो आरो औ गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला सिख्ला गथ' गथाय गासैबो मोसानो अंखारो बिराद मोजां उ बैसागु फोरबोआ औ औ नोंथाङा ओ बेनि बे औ औ नंगौ नंगौ स्नि सानालासे जोङो रंजायो बेखौ ओ जोबोर मोजां बेयाव आरो मोनसे मा जोङो बैसागो सफैयब्लाथाय जोंङो मोनसे मा जानाय लोंनाय मोनसे ओ नेमखान्थि दङ जेरैहाय जोङो बैसागु सफैब्लाथाय जेरै अ अ सेजौ सेता औ माखासे दङ ओ बेनिनो गेजे जेराव आं मोननैसोखौ मख'नो सानदों फास्टाव जोङो ओ दिंखिया जायो गोखा गोखै जायो जेरै लाफा साइद ख ओ दिंखिया उम ओमफ्राय ओ थाइजौ खान्थाल बिनो गो गोखा गोखै बायदिसिना जोङो ओ बारिनिफ्राय अ खेरादाबफिन नि अन्थाइ बाजाब बेफोरबायदिनो ओ बारिनि आखाइजों खाना लाबनानै बेखौ जानाय जायो आरो जाहाथे अ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे बैसागुनि समाव जों बेखौ औ सेजै सेता जानाय जायो आरो खोनानो मोनदों ओ जोङो बे ओ मैगंखौ जायोब्लाना एसे देहाया आसा मदिसिन बे मैगङा ओ मेडिसिन मेडिसिन टाइपनि
औ
ओ बेखौ जों जायोब्लाथाय देहायाव एसे सानाय सुनाय माबा लोमजानाय दङबा बे ओ बेमार आजारफ्रा एसे जानगारो होननाय होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो। ओ नों नोंथाङा बे बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर ओ बुंनो हागोन ना?
औ बुंनो हागोन नोंथां। ओ बैसागुखौ जों गाजा गोमजायै ओ खुंलांनो थाखाय जोंनो दामजु नांगौ जायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा औवाजों बानायनाय थरखा
औ औ नंगौ नोंथाङा
खुगा मेथाइ ओ रोजाबनानै
रोजाबनानै मोसानाय जायो औ औ मोजां जोबोद मोजां औ।
बैसागुनि सेथि साननि आगोल जों मोसौखौ थुखैयोब्ला जोङो ओ बर'आव बर' खुगा राव खुगा मेथाइ रोजाबनाय नुनो मोनो एबा खोनानो मोन्दों जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै हानजा हानजा बिदि खुगा मेथाइखौ खोनानो मोनदों आरो बै सान खालि मोसौखौ ओ सारोनै हगारनाय जायो। आ आरो मोनाबिलियाव जेब्ला मोसौ खायि सायाव मोनाबिलियाव मोनसे बावथाय होनाय
अ द होयो अ नंगौ।
थास बिलाइ बायदि सु बयदि बायदि थाराय गाजोला ओ बिदिनो होनानै होनानै जों बावथाय बावनाय नुनो मोनो। जेरै माइरंफ्राय जाव ख'ना मोननाय जुजाइ बेखौ होनानै सावना बिदिनो आलारि बाथि लगायनाय होनाय नुनो मोनो।
लगायनाय मोनो आरो बिसोरनि जोङो जि दिरुं जों दिरुंखौ सोलायो आरो। फागा अ। फागा बेखौ जोङो गोजामखौ गारनानै गोदान होनाय जायो आरो।
अ नंगौ।
ओ बे बेयो मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे नेमखान्थि आरो दोरोङारि नेमखान्थि। थि नङा होमबा नोंथां औ औ माने जोङो बयबो औ। बैसागुखौ जों बयबो बरायो। बेयो बैसागोआ मोनसे गोदान गोदान बोसोर बोसोर बर'नि मोनसे गोदान बोसोर।
औ नंगौ।
जों बयबो रंजा बाजायै गाजा गोमजायै मोसायो आरोना जोबोद
औ नंगौ बैसागु समाव ओ दं बिफांनि बिफां लाइफांनि बिलाइआ खिरिनायनि उनाव गोथां गोथां बिलाइ खिलिनाय जों लोगोसे खौवौ दाव गाब नायजों ओ गोसोफोरा ओ जाखाङो
रंजाखाङो गोजोननाय मोनो आरो जोङो बेस समाव जों मिथिंगाखौ बिराद समायना नुथाय आव नुनो मोनो आरो नङा बा ओ जेरै बादि बिफां लाइफां खेलेनानै जेरै सोमखोर-सोमखोर मिथिंगानि सोमखोर गाबनि महर लायो। थारैनो ओ बैसागु ओ रंजालि फोरबोआ जोबोर ओ मोजां। औ सोमो गोनां सोमोनां गोथाव
जेब्ला रंजायो अब्ला ओ मान ओ सुबुंफोरा गावनि गोसोनि दुखु दाहाखौ गारनानै ओ रंजानायखौ नुनो मोनो।
औ नुनो मोनो औ नंगौ
औ मा होनो बेनिफ्राय जोङो बै जेब्लानोखि जों बैसागु मोसानो थांगोन बै मोसानाय समाव मा मा ओ दामजु लायो बेखौ नोंथाङा मख'नानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरो औवा जों बानायनाय
औ थरखा औ नंगौ बेफोर खौ लानानै जोङो मोजाङै दामनानै रंजायो आरो ना मे
औ रंजायो खुगा मेथाइ खननानै
औ औ
जाय न'खराव मोसाहैयो अब्ला साख ओ न न'खरनि बिगोमाफोरखौ जों आथिङाव हमनानै खुलुमनानै बोर लाबोयो
औ खुलुमनानै बोर लायो ओं नंगौ उम ओ बिदिनो बो जों रंजायो आरो बैसागो फोरबोखौ। सोलि औ सोलिबोखानाय ओं दाबो सोलिदों औ औ बेयो बैसागु फोरबोआ गोदो जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बेखौ मा होनो फालिबोबाय थादों आरो गीदोनिफ्राय दासिम लागै जों बेखौ फालिबाय दं आरो बेयो मोनसे ओ जोंनि हारिमु मोनसे एंगारनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां औ औ ओ बेनिफ्राय जोङो मोनसेनो ओ नोजोर होयोब्ला जों मिथिया होन जोंनि हारिमुनि आ बर'नि मोनसे खाम सिफुं जथा बेखौ जोङो मा होनो जि आइटेक मोनदों मोननाय होन जोङो ओ मिथिनो मोनदों नोंथाङा खोनादों ना?
औ न औ नंगौ
औ औ औ बेयो मोनसे बर'नि हारिमु
औ जोङो खाम जथा सेरजा बायदियिखौ जोङो बैसागु मोसानायावल' लानाय जाया जोङो
औ औ
बागुरुमबा ओ मेथाइ दं बेयावबो ओ जोबोद बाहे माने बेख खौ बाहायनाय जायो खाम सिफुं जथाखौ आरो बिनि थाखाय जोबोर गोनांथिथार
औ गोनांथिथार नांगौ ओ नांगौ बिराद गोनांथि दा जोङो बे नङाबानो ओ जाया जोंनिया बे नङाबानो देंखोआ जोंनिया मोजां जाया जाया आरो औ बेनिफ्राय बै बैसागु बैसागुआवदि जों मोसायो बेनिफ्राय बेयाव मोनसे बर'फोरा मा होनो दख'ना ओ हिनजावसाफोरा हिनजावसा बा हिनजावफोरा मानो दख'ना गाननानै मोसा थायो बेनिफ्राय मोनसे मा अ आइजोफोरा औ
दख'ना बिदन आरो रेगे रेगां फालि ओ जोङो गानग्राजों गानग्रा गस्लाया गोजा कालारनि औ। खानाय खफायाव ओ बिबार थुनाय नु
औ नुनो मोनो औ नंगौ। बेनिफ्राय जों औ। खफ'बिबारा औ नंगौ। बेनिफ्राय जों आर'नाइ लानाय जायो बे आर'नाइनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ माबाफोर मिथियोना आर'नाइखौ जों माबोरैहाय बानायो मानिफ्राय बानायो?
औ आगन आर'नायइाव जोङो ओ हाजो आगर होननानै बुंनाय जायो बेखौ ओ जेरै दिंखिया बिलाइआ जेरै बेबायदि बानायनाय जायो। बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो ओ आगोलनि आगोलनिफ्रायनो ओ बर' हारि नि मोनसे सिनायजाथाव फारस्रा एबा अ सिनायजानाय फारस्रा हिसाबै मानिनानै लाबोनाय जादों।
होयो आरो औ नंगौ।
ओ सानसेनि गेजेरावनो एबा हरसेनि गेजेरावनो दानानै दिहुननो हायोबोला ओ मोजां होननानै मोनथि थिना मोननाय जायो।
औ औ नंगौ। औ बेनिफ्राय नोंथाङा आर'नाइ आर'नाइ बे सिखौ फास्राखौ ओ बानाय फेरनो मोनबाय नामा दाफेरनो मोनबाय नामा?
नोंथां आं दासिमबो ओ
औ।
मोनफेराखै एबा
औ औ मोनफेराखै औ। सोलोंआखै अ अ अ नोंथाङा बेफोरबखौ सोलोंनो गोसो जायोना जाया?
औ थारैनो जायो जिहेथु जोंनि ओ बर' हारिनि ओ सिनायथि फारस्रा हिसाबै मानिनाय जायो बेनि थाखायनो आङो सोलोंनानै दानो लुबैयो।
अ लुबैयो ओ नोंगौ।
नोंथां जोंना सममा जानानै फैबाय
औ औ औ नंगौ नंगौ। बिदिब्ला नोंथांजों माखासे बाथ्राखौ जोङो ओ रायज्लायनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बेनि थाखाय रोजा रोजा सा साबायखर थाबाय गोजोन्थों।